औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि
आङो दासान्दि जेबो खालामाखै नोंथां
औ आङो नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन
औ औ
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाग गोनना
औ हागोन नोंथां
अह ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि ओ बरफोरा थ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर संनानै जायो दोरोङारि ओंख्रि नङा ओमबा नोंथां
औ औ
अह नों नोंथाङाबो मा मा ओंख्रिफोर जानानै मोजां मोनो आरो ओ बेफोर मा मा ओं ओंख्रिनि मुंफोरखौबो नोंथाङा बुंथिनानै होनो हागोनना नोंथां
अह हागोन नोंथां बरफोरनि बयनि ख्रुइबो साबसिन ओंख्रिखौथ नोंथाङा अनला होननानै मिथिखागौ। औ अनलानि अनगायैबो बरफ्रा गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जायो। जेरै सब बायजों दाउ अनलाजोंबो दाउ आरो सबायजोंबो दाउ दाउ अमा बेद दर बिदि बायदिसिना जाजायो मैथाजों ना खांख्राइ बेफोरबायदि बायदिसिना ओंख्रिखौ जाबा जाजायो गोजां बोथोरनि दिनाव लाय लाफा मैद्रु बेखौथ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ। बरफोरा नआवनो नआव ओम सब बर'फोरनि गासैबो साफ्रोमबोनि नखर नखरफ्रा नखराव नखर नखरावनो जोङो गोजां बोथोरनि समाव लाइ लाफा बेफोरबायदि दि गायनायखौ जों नु बाय जानांगौ। गासैबो सुबुङानो औ गासैबो सु बुङानो निजिनि जानो आन्थाखौ जोंनि बर' सुबुङा जानो आन्थाखौ निजिनि बारियावनो फोननानै लाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ आंनि सब बयनिख्रुइबो गोथाव सिन ओंख्रियानो जाहैबाय
औ
अनला खारै औ।
अनलाव खारैखौ आरो ओ मा माजों संनाय जायो नोंथां
औ औ औ अनला खारैखौ अनला खारैजों दाउजों जा जायो एबा अनला खारै थाइ गिर जों ना जों जाजायो मैखि संनानै बेफोरबायदि आंनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन अनलाया जाहैबाय अनला मैखि। अनलाजों थाइगिरजों ना। उम फार्स्टावनो अनलाजों दावजों संनो थाखाय मा मा नांगौ आं नों थांनो एसे फोरमायनानै होनि। खोनादोंना नोंथाङा। औ औ अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंङो फार्स्टआवनो जोंनि माइरंखौ जोङो सुग्रोनानै लाग्रोनांगोन नांगौ जखानि माइरंखौ जों सुग्रोनानै लाग्रोनांगोन।
औ।
बेनि उनावहाय बे माइ रंखौ दिंखियाव एबा जोङो उवालाव उननानै जोङो बेफोरबायदि थबसियाव देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो। खोनादों ना नों थाङा।
औ।
औ बेफोरबायदि गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो सारायाव दै गुदुंखौ फुदुंनानै फुदुंनानैहाय फुदुंनानै हाय बेवहाय दै गुदुङा ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव जोङो बे अन गुन्दै देनानै लानायखौ साबस्रिनानै होनांगौ आरो।
औ।
औ साबस्रिनानै होखांनायनि उनाव आरो खननैसो गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो खारैखौ नांगौ जखानि खारैखौ जोङो होनो हायो आरो। ओ नोंथाङा औ ओमफ्राय फार्स्टावनो जोङो जेनेबा अनलाजों दाावजों संगोन नालाय औ दाउ जोङो फार्स्टावनो गोदानानै ओ सुग्रोनानै गोदानानै बे बेखौ जोङो एवफ्रामनानै बायदिसिना पियास सामब्राम फालौ बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनानै दोनखानाय जायो। दोनखांना लाना जेब्लाहाय अनलाया गोदौओ खारै होखांनानै मोदोम फ्रु जायो अब्ला जोङो बे दाउ बेदरखौ गारसननानै होनाय जायो आरो। बुजिदोंना नोंथाङा औ। दाउ बेदरखौ गारसननानै होखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव मोदोमफ्रु जाजासिम जों गोदौ होनानै लानाय जायो आरो। ओमफाय बिनि उनावहाय नोङो ओ बेवहाय उम सामब्राम बा बानलु लु देनायखौ गारसनानै होनो हायो मोदोमनायनि थाखाय एबा दुन्दिया दोङोब्ला दुन्दियाखौ जोङो गारसन्नानै होनो हायो बेफोरबायदि ओमबानियाथाय जोबोर मोदोमफ्रु सिन जायो आरो। जानो गोथावसिन जायो आरो। धोनदियानि मोदोमनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
औ मिथिगौ।
आरो बे जाबाय अनला खारै आरो अनला मैखि संनो थाखाय मा मा नांगौ आं नों थांनो बेखौ फोरमायलांगासिनो।
औ दे फोरमाय।
औ अनला मैखि जेनेबा थाइगिरजों अनला मैखि जानो थाखाय फार्स्ट टुडे थाइगिरखौ जोङो बिफांनिफ्राय हाननानै एबा थाइगिर सिरिनानै थानायखौ जोङो लाब होग्रोनांगोन। बेखौ मोजां मोजाङै बासिनानै एबा सुनानै साफा खालामनानै जोङो जोंनि नांगौ बायदि जोंनि फसन्द मथे जोङो हानानै लानांगोन। नांगौसेबां जखानि जोंहा खो हानानै लाग्रोनांगोन। एबा बेट थाइगिर मैखियाव ना होनो गोसो दङब्ला बे ना जोङो फास्स्टावनो एवफ्रामनानै फ्राय खालामनानै दोनग्रोखानांगोन। औ फ्राय। फ्राय खालामनानै दोनग्रोखांनायनि उनाव जोङो ओ बेबायदियैनो अनला खारैखौ जेरै सङो बेबायदियैनो जों अन गुन्दै देखनानै लानांगोन। उम बेवहाय आरो फार्स्टावनो नाखौ एव एवफ्रामनानै लाखांबाय अन गुन्दैखौबो देनानै साइदथिंजाय दोनथ'बाय बेनि उनावहाय थाइगिरखौबो जोङो नांगौबायायदि एवफ्रामनानै लाजायो आरो नोंथांनि बादिब्ला माबायदि बेखौ आं मिथिया खिन्थु आंनि मथेब्ला थाइगिरखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबा एसे मोदोम सिननाय मोनो आरो आङो गोथावसिन जानाय मोनो बेनि थाखायनो थाइगिरखौ एसे एवफ्रामनानै दोनग्रोबाय दोनखांनायनि उन उनाव बेवहाय दै होनानै दैखौ एसे गोदौहोखांनायनि उनाव अन गुन्दैखौ जों गारसननाय जायो अन गुन्दैखौ गारसनखांनायनि उनाव बे गोदौबाय थानाय समाव जोङो थाइगिरखौ होनाय जायो आरो गोखैखौ गोखैखौ होनानै गोखैनि जिथिया गोखैनि रोसिया ओंखारो बेवहाय जोङो नाखौ गारसोमनानै होनाय जायो नांगौ जखानि संख्रै बेखौ होनाय जायो औ ओमफाय लास्टाव मोननोसै टाइमाव एसे उम दुन्दिया दोङोब्ला दुन्दियाखौबो जों गारस'नानै होनाय जायो आरो होमबानिया जों गोथावसिन मोनजायो आरो। औ नोंथांनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन ओंख्रिया मा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन आंथ' बर'फोरनि गासिबो दोरोङारि ओंख्रि जोबोर मोजां मोनो गासैखौबोआनो ओ जेरै ओ नोंथाङाबो बुंलांबाय अनलाजों दाउखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो होननानै। बेखौबो आंबो बो जानानै जोबोर मोजां मोनो। आरो ओ जेरै सबायजों साम' आरो सबायजों जों दाउबो सङो ओ सबायजों ना गोरानबो जों संनो। ना गोथांखौबो जों सङो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रो सम जों बिदिनो जयै जों संजाबनाय जायो। ओ जोबोर गोथाव जायो बिदि संनानै जायोब्ला। आरो जों नारजिजों अमा। थ' जोंनि बर'फोरनि एंगार हायै मोनसे खहाबथाव ओंख्रि नारजिजों
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथाङानो बुंनांबाय जेरै मैथाजों ना। थाइगिरजों ना बायदिफोरखौबो जोङो बांसिन बर'फोरखौनो जानाय नुनो मोनो। आरो ओ आरो नाफामबो बानायो जों ओ बेबोथ' नाफाम बानायनाय थ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै ओ रोखोमसे ओं ख्रि। ओ बेखौ। बो जोङो। जानानै जोबोर गोथाव मोनो। बेखौ जोङो ओ नानिफ्राय बानायनाय जायो नाफामखौ।
नंगौ औ।
आरो बेल' नङा बर'फोरा ओ जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर जेरै ओ मुलि हारिनि मैगंफोर जेरै खिफि बेन्दों मानि मुनि ओ आरो हेलायसि। जारि बिलाइ बायदिफोरखौ बो बर'फोरा ओ खाबथिंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेफोरखौबो जानानै जों जोबोर मोजां मोनो आरो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मो मोजां होननानै जोङो ओ मिथियो बेफोरखौबो जोङो ओ जारि बिलाइ बायदि खौबोजों दाउ बेदर आरो ना आरि फोरजों संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो आंबो जायो आरो गासै बर'फोरखौनो जों जानायखौ जों नुयो ओ मानिमुनिफोर खौबो आरो हेलायसिफोरखौबो जों दाउ बेदर फोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ औ
गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गोबां ओ मोजां मोजां ओंख्रिफोर ओ जोंनि देहाखौ गोगोयै लाखिनाय आरो थाजिम मोननाय ओंख्रिफोर संनानै जानो रोंगौ जोंनि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ दाबो बेयो सोलिगासिनो दं औ जोङो औ सबायजों साम' बायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जानायखौ जों एसेबां नुनो मोना जोङो बेफोरखौ जोंनि बर'फोर खौनो जानाय जोङो नुयो ओ जोङो आङो एसेबां मिथिया गुबुन हारिनि फोराबो जायो नामा ना थाय आङो मिथिनो मोननाय बाय दिब्ला जोंनि बर'फोरखौल'सो आङो सबायजों साम' अनलाजों दाउ बायदि ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर'फोरखौल'सो जानायखौ आं खोनानो मोनदों आरो नुबोदोंबो बिदिनो जोङो ओ नारजिजों अमा ओंख्रिफोर बायदिफोरखौबो जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जानायखौ नुनो मोना ओ जोंनि औ बर' हारिनि सुबुंफोरखौल' जोङो बांसिन बे ओंख्रिखौ संनानै जानाय खौ नुनो मोनो।
नंगौ
ओ नोंथांमोननिथिंजायबो ओ बिदि ओ मुलि हारिनि ओंख्रिफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय खाबथिंनानै जानाय आइजोफोरखौ बर' आइजोफोर खौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
मोनो नोंथां मोनो। जोंनिथिंजायबो गोबां मुलि हारिनि ओंख्रिफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै- ओ जोंनि ओम आइ एबा आबै आबै आदै मादै मोनानो खाहैनानै जोंखौ जों खाहैनानै खाहैनायखौ जों नुनो मोनबाय थायो आरो संनानै जानायखौबो जों नुनो मोनबाय थायो जेरै- दिंखिया मानि मुनि नोंथाङा खोन्थालांखांनाय बायदि यैनो बेफोरनो आरो नोंथां।
ओ बिदिब्ला नों थां ओ जोंनाथ' सावरायलायनाया एसे गोबावानो जाबाय।
नंगौ नोंथां औ
सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोनबाय। ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ